खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ नोंथांनि रावखौ नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनाफैयाखै
एसे नेटवार्क प्रब्लेम दं खोमा बेखायनो माबायाखै खोनादों ना
ओह औ खोनादों नोंथां दायो खोनादों
औ
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना
औ फ्रियैनो दंथ'यो
औ नोंथाङा होमबा ओ जों मोनसे टपिकनि जेरायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना
सावरायनो हागोन
औ औ जोंना होमबा टपिकआ जादों जोंना माने ओ बर' फोरनि माने गेलेनायनि सायावहाय गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर'फोरा माने माबायदियै माने जौ जौगाबोदों माबायदि गोदोनि गोदो गोदायनि समावहाय माबायदि गेलेयोमोन आरो ओ बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो नोंथाङा एसे
औ औ
गोदो मा मा गेलेनाय जायोमोन आरो दायो मा मा गेलेयो बेफोरखौ एसे खोन्थानानै होदो औ
ओह गोदो गोदाय जेनेबा बर'फ्राथ' माने गेलेनायाथ' गेलेयोमोन। जेनेबा बिदिनो फुटबल माबाफोरखौबो गेलेनाय नुयोमोन जोङो। ओ फुटबल गेलेयोबाबो बिदिनो माने जौगानाय माबायाव गेलेया मोन आरो ना माने बेफोरबायदि मोनसे पारफेक्ट माबा लानानै गेलेयामोन जेनेबा फुटबल गेलेनो थाखाय मा मा गाननानै गेलेनांगौ बा फुटबलनि थाखाय माबायदि बल नांगौ बेफोरबायदिखौ लानानै बिसोरखौ गेलेनाय जों नुनो मोनामोन आरो माने गोदोथारनि बर'फोरखौ आरो।
औ औ।
ओ जेनेबा फुटबलफोर गेलेनो थाखाय बुटसफोर गाननांगौ जायो बेफोरखौ गानालासिनो जों आथिं गोजायै गेलेनाय जों नुनो मोनोमोन बै समाव जेनेबा ओ माबा फिथाइफोरजोंबो जों गेलेलाबायनाय नुनो मोनोमोन बलफ्राबो माने थिग नङामोन। दानि जुगावथ' बेफोरबायदि नंलाना दानि जुगाव माने सोलायलांबाय।
ना नारें जुमब्राखौ गेलेयोमोन आरो ना गोदोनि दिनावहाय। औ औ।
मबेबा मोनसे मुभियाव ओ माने फिलम सावथुनाव जों नुनो मोनदों जे बर'नि सावथुन आरो मोनसे। अबेबा मोनसे सावथुनाव दङ जे माबा जे जलंगि बाहा दंना मोनसे। दाउ जेजे जलंगि होननाय दाउ नुयो नुनो मोनोमोन ना गोदो दाथ' जों बेखौबो नुनो मोनला खम जालांबाय। जाय नालेंखर फिफां गय फिफांङाव बाहा लायोमोन बिनि माने बाहाखौनो आथिङाव गाननानै गेलेनाय नारें जुमब्राजों गेलेनाय जों मोनसे नुथाय नुनो मोनो आरो। बे सावथुनाव ओमफ्राय ओ बेफोरबायदिनोमोन खोमा माने जोंथ' बै समाव नुवासै नालाय। दानियाथ' एसे सोलायबाय नालाय जों बे समखौ नुवासै खिन्थु जों बै माने सावथुननि गेजेरजों मिथिनोमोन जे गोदोनि बर'फ्रा माने गेलेनाया गेलेयोमोन खिन्थु
माने आपग्रेड जानाय नङामोन आरो बै समाव। दानि जुगाव जाबायदि जोङो पारफेक्ट माने माबायदि गाननानै गेलेयो बेफोरबायदि टाइपनि नङामोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो माबा बाथा खेला गेलेनाय होननाय नुनो मोनोमोन। बाथा खेला बाथा खेलाखौथ' जोंबो गेले फेरनो मोनाखै खिन्थु ओ बाथाया माबाय दि गेलेयो आं बेखौ बारा मिथिया माने मोनसे गिला फिथाइ होननाय दंमोन खोमा। गिला फिथाइ ना मा होनो जायखौ जों हाजो हाजोनि हाजोआव मोननाय जायो बे फिथाइया एसे
औ।
ओ गोलाव रोखोमनि जायो खोमा एसे आख हाथ मोनसेसो बायदि आखाइ
टुवेल्भ इन्सिसो बायदि गोलाव जायो खोमा एसे फिथाइआ माने फिथाइआ एसे दाब्ले दाब्ले गि दिर गथा गथा जायो नामा दाब्ले दाब्ले ओरै गल गल जायो ओमफ्रायो बेजोंनो गेलेयोमोन होननानै औ माने दाख्लैनि बावखुंग्रि फेस्टिभेल होननायाव माने मोनसे माबायाव नुदोंमोन आङो माने बे गिला फिथाइ होननाय खौ सोरबा लायनाय आरो ना ओ जायखौ ओ आलारि दामब्रा ना मा होनो गोदोनि सासे बर' माबा दंमोनना सल'बाथायाव दंमोनना?
औ औ।
औ खोनादोंमोन आरो माने आलारि दामब्राया बेफोर बेखौ लायनानै माने लेखायाव फरायनो मोन्दोंमोन जोङो जे गिला फिथाइ लायनानै गिला फिथाइजों ओ बिदि गेलेयोमोन होननाय।
औ औ।
औ ओमफ्रायो दानिया
जोंहा ओ जोंहा गेलेनाया माने गोदोनियाव गोबां रोखोमै दंमोन आरोना नोंथां ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने गोदोनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ फुटबल गेलेनाय आरो क्रिकेट बेफोरबो दङमोन गोदोयो। आरो बेफोरो माने गिला गेलेनाय, बाथा गेलेनाय आरो दैसे दैनै बिदिनो गेलेयोमोन आरो ओ गोबां रोखोमनि हाखर खिखर गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय। ओ जोंना गेलेनायावहाय माने एसेबांबो माने ओ जौगानाय खौ जोङो नुनो मोनामोन नोंथाङाबो दहायो बुंलांखाबाय जे ओ जोंहा गेलेयोमोन गेलेनाया होमबाबो माने दानि बायदि माने ओ फुटबल जोनायाव बुट जुथा गाना, ओ गार्ड लाया माने बेफोरबायदि ओ गैयामोन आरो गोदोनि समावहाय, लोगोसेयैनो गेलेनायनि गेजेरजों माने गोदोनि ओ सुबुंफ्रा माने गावनि देहाखौ माने ओ गो ख्रों गोरा लाखिनो थाखायल' गेलेयोमोन एबा फ्रात फ्रिट जानायनि थाखायल' गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। ओ लोगोसेयैनो माने इदिनो